खोनादों नोंथां खोनादों।
मा खालामबाय दं नोंथाङालाय?
दं बे नै दुगैस्रनानै एसे बार जागासिनो दं मोनानि।
बिदिब्ला बिदिनो ओ जोंहा गरमफोरा माबायदिहाय बोथोरा?
एकदम बुंखानो नाङा आरो दिनै जोबोद गरममोन। सानसेयानो।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो दा दायोसो अखा खोबनानै एसे खोरोमनाय माबानाय सोलिगासिनो आरो ना। ओमफ्राय दा आङो नोंथां एसे औ सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो ना।
औ नंगौ नंगौ।
औ जोंहा दा बिदिनो बे जायगा दावबायनाय बा मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नायनो थाङो जों दावबायनो थाङो। बेफोरनि सोमोन्दै एसे रायलायजागोन नामा नोंथांजों?
औ थारैनो रायलाय जागोन।
औ दा बिदिब्ला आङो गिबियावनो नोंथांखौ सोंनो सानो जे नोंथाङा दिनैसिम बे जोंहा दि नोंथाङा गोसोआव थानाय समनिफ्राय दिनैसिम आरो ना मा मा जायगाफ्राव दावबाय नोंथाङा बिदिनो मा मा फोरमायनानै होलाय
औ दावबायनाय ओ होनना बुङोब्लाथ' आं दासिम एसेबां ओरै बांद्राय मुंदां खा जायगायाव थाङाखै थांनायालाय। थेवब्लाबो जों जोंनि बे आसामनि सिङावनो थानाय बायदिसि सिना जायगायावलाय दावबायबाय दावबायनायालाय।
औ औ।
जेरैबायदिहाय बै जोंना हाजोआव दंना पवा मकका होननाय नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ एसे खोनादोंथ‌' आं बेनिस मोनदै।
बे बेयाव थांदोंमोन बेनिफ्राय गोबां बेेबायदिनो कक्राझार थांदों बिदिनो जोंना हाजो होनना बुंबाथ' सुकिया खाथि जाहैबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
औ थिग बेफ बेफोरबायाददिनो आरो लोगोसे गुवाहाटियाव दंबावो बायदिसि ना बे जोंना जुनारसालि दङ। मिउजियाम दङ औ।
बे हाथरखि न' दङ हो बायदिसिना आरो।
औ औ बेफोराव थांजोब्बाय आरोना नों थाङा
औ थां थांबाय थांनायालाय।
औ औ दा जोंहा जे मोनसे गोदानै लुफुंनानै दोनदों ना बेखौ आं बावलायलांबाय दे नामखौनो मामोनथाय बेयाव बै गुवाहाटियाव जोंनि देरसिन नोगोरा बेवहायनो आरो ना। बे मामोनथाय नोंथाङा बेयाव थांफेर
औ नोंथां थारैनो थांबाय। खन्थाम
औ मा नाममोनथाय बिना?
औ बे मा? माबा मुंखौबो बावबाय थायोलां। बे मुंख्लंफो फोनि खाम फा बानायना दोननाय एबा मुंख्लंफोरनि गोसोखांथिजों बानायनाय
नंगौ नोंथां नंदो बेनो।
मुंखो खौ एसे बावलायलांबायलां।
औ जोंहा दा बिदिनो दावबायनाय जायगायाथ गोबां दङ जोंहा जेराव गायारि ओ मिथिंगाजों दाजानाय हारसिङै जानाय जायगाबो गोबां दङ बेजों लोगोसे जोंहा नोगोरफोरावबो दा गोबां बांनो बेखौ मा होनगोनथाय मानसिजों बानायजानाय बेबायदि गोबां बां दावबायथावना थां ओ नायहै वना बिबदि जागा दिहुनबाय आरो ना जोंहा बिनि गेजेरावनो दानिया थाय आं बुं सोंनाय नों थांनाय बेबोथ मोनसे जोंहा दायो ओरैबायदि गोजान गोजाननिफ्राय नायनो फैगासिनो दङ बेयाव। आरो जोंनि हादोरनि सानि जोंहा गोबां मुंख्लं जालांनाय सुबुंफोरनि जारिमिन आ बिथांमोननिहाय मुसुखा बिदि जों नुनो मोनगोन। मा जाहोनाव मा होनाय बिदि नङा होनबा दा नों थांनाव आङो एसे सोंनो हाय सोर सोर बायदि मुंदांखा सुबुंफोरा दङ एसे फोरमायनानै होलायो बिदिनो जाखिनि गोसोआव दङ।
औ नंगौ थारैनो बेयावथ बुंनो थाङोब्ला जों नि ओ आ सामनि एबा जोंनि भारतनि जोंनि उदांस्रिनि दावहायाव जा थैलांदोंमोन एबा जोंनि गेजेर गेजेर सम खोन्दोफोराव जाबाय थानाय बायदिसिना दावहा एबा बायदिसिना दाबिनाय एबा बे गावनि आंगो रायजो हारिमु एबा गावनि जाथिनि थाखाय जिउ दान होलांनाय सुबुंफोरनि बेयाव मुंफोरखौ जों नुनाय मोनो। बेयाव जोङो बर असमिया गोरिया बेफोरो साफ्रोमनिबो मुंफोरखौ जाय जायफ्रा मुंख्लं जालांदोंमोन गावनि जिउखौ दानबावलांदोंमोन रायजोनि थाखाय जाथिनि थाखाय हादोरनि थाखाय बेखौ नुनो मोनो लोगोस जोंहा मास समाव मा जादोंमोन सोरजों मा दावहा नांनानै थैदोंमोन एबा बै सुबुंनि मुङा मा मोन बेफोरखौबो जोङो मुसुखा महरैबो नुनो मोनो लोगोसे सावगारि महरैबो नुनो मोनो बेयाव
नंगौ।
औ नोंथाङा बेयाव थाङाखै नङा खनसेबो?
औ आङो थांनो थांनो होनना नै समखौ बानायबाय थायो माने नाथाय आंना माने फिलिं थांबाय थादों आरो ना बे ओंखायनो आं दिनैसिम नुहैथ'वाखै आरो ना। दा आङो नाजागासिनो दङ माब्लासिम नायहैनो हायो आंबो जोबोरैनो माने थांनो गोसो आरोना बेवहाय नायहैनो। दा बिदिब्ला जोंहा बेबायदि जायगाफोराव दावबायोब्ला जों बा फरायसालिफोरनि बे फरायसाफोरखौ लाङोब्ला जोङो बिब्दिनो गोबां जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय बायदिसिना खोथाखौ सोलोंनानै लानो हायो आरोना फरायसाफोरा औ दा बिदिनो जोंहा मिथिंगायारि समायना नुथायनि जायगाफोरावबो दावबायनायाथ' जोबोर गोनांथार मानो होनब्ला जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआव सुबुंनि जिउआवनो ओरैबायदि जेंना माने खर'आव बजाय थायो बेखायनो बेफोरबायदि बजाय फोरखौहाय जोङो गैया खालामनो बा दसे समनि थाखाय गोसोखौ जोन बिदि मिथिंगायारि समायना जायगायाव थांनांगौ जायो आरो ना। जोबोर गोनांथार खर' मेलेमफोरा जोंहा थाजिम जायो। औ। बिदिनो नोंथाङा बे जोंनि। बडलेण्ड एरियायाव थानाय जेरैहाय सल' सरलपारा होननानै जे बुङो बेखौ
औ नोंथाङा आं दासिम सरलपारायाव थांफेराखै थांनायालाय।
औ।
नोंथाङा थांदोंमोन नामा औ औ खोनायो खोनायो खोनायो। जोबोरैनो खोनानो मोनो सरल बागै
थांफेरनायानो जाथवाखै माने अब्लाबो माने जोबोर गोसो जाया आरो ना बेफोरखौ नायहैनो जोंहाबोथ। गोबां खरआव बजाय जानानै थायो बेफोराव थाङोब्लाथाय जों गोसोफोरखौ एसे थाजिम मोनो अब्लाबो बे गोजानद्राय नालाय बेफ्राव थांफेरनो मोन सहैब्लाबो माने आङो जोंनि साखाथि फाखाथि थानायफोरावनो थांफेरनो मोनबाय आरोना बिदिनो नोंथाङा दि दानि बुंदोंमोन जोंहा गुबुन मोनसे हादोर भुटानजों सिमा रानलायनाय जोंनि बडलेण्ड एरियायावनो बडलेण्डनि सोरगिदिं सिमायाव दङ आरो ना जोंहा भुटान सक सखि होननानै जायखौ बुङो बेफोर जायगायावहाय आं थांफेरबाय आरो
औ नंगौ नंगौ
औ बेफोरावबो थारैनो जोबोर समायना औ बेवहाय जोंहा बिदिनो भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय बा भुटानजोंनो सिमा रानज्लायनाय बेयावनो आरोना बेयावनो भुटान बेयावनो जोंनि बडलेण्ड जोंनि भारत बि बिदि आरो ना सिमाया जोङो बेयावहाय सिमानि अन्थाइ थाफाखौ नुनो मोनो बा जोंहा हाजो दङ बेनि हाजोनि बे खावसेथिंजाय जोंनि भारत बे खावसेथिंहाय जों गुबुन भुटान हादोर बेबायदि आरोना जोंना जोङो बेफोरबायदि जायगायाव बर सुबुंफोरानो थागिबि आरोना बैफोर सम गोदो अन्थाइ मुगानि समनिफ्रायनो जोंहा बरनिनो जायगा होननानै थि जायो दा बेफोर जायगायाव थांनानै जों ओरैबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोनो माने जोंनि मेंनाय गोसो मेंनाय जोंनि देहा सोलेर बेफोरखौ थांनानै जोङो थाजिम खालामहैनो होना आरोना बेफोराव थांनानै बेवहाय जोंहा भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय जिरि जिरिनो मोनसे दैजिरि दङ आरो ना दै जाय बोहैबोयो बेवहाय जोंहा दुगैहैनो हैयो दा बेवहाय दायो जोंहा गोबां बिफां लाइफां साजायनानै ओ गायनानै दोनदों बेफोराव जोंहा सायायाव जिरायनानै जोंनि जामुंफोर लांफानानै जिरायनानै जाहैनो हायो गुसु गुसु सुदेम बार बारनाय हाजोनिफ्राय बायनाय बेफोरबायदि समायना नुथाइखौ लानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेयाव फिसा मन्दिरबो दङ औ जेराव जोङो थानसालि जेराव एसे खुलुमहैनोबो हायो औ बिब्दिनो समायना जोंनि बे ओ बडलेण्ड एरियानि जायगाफोराबो बिदिनो नोंथाङाबो बेयाव थांदोंमोन नालाय माबायदिहाय मा मा नुबोखो एसे फोरमायनानै होलाय नोंथाङाबो औ खोनादोंना नोंथां
दैमा गेजेर गेजेर ओ हाजो गेजेर गेजेर दैमा दङ दै आ औ गरम बोथोराव थांबालाय गावनि देहाफोरखौ एसे मोजां मोनखाङो आरो मिथिंगानि